हेलौ
अ' हेल' नोंथां खोनादों दे।
अ' नोंथाङा मा खालामगासिनो दालाय।
ओ दा गरमनि एसे बारा जानो बायजोआव ओंखारनानै दङ आरोोना नोंथां आङो।
अ' नंगौ नङा नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथांनियाव आं माने ओ फंनैसो सोंथि सोंहनायदोंमोन नोंथाङा फमरायनो हागोन ना?
अ' हागोन दे नोंथां मामोनबा।
अ' आसामनि मिथिंगा महरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ'
दानिया खोन्थानि आङो।
दे नोंथां खोन्थालाय
आ आसामा मोजां मिथिंगानि महरजों आबुं एबा बुंफबनाय आरोना नोंथां। आसामनि मिथिंगानि महरखौ भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव बेयाव नुनो मोनो दैमा -दैसा, हाजो- हाला, हाग्रा गोदान आसाम आसामनि बुहुमाव नुनो मोनो आसामनि सोरगिदिं हिमालय हाजोनि दालाय पाटकाय नागा आरो आरो लुसाइ, खासिया, जयन्तया हाजोफोरा आसामखौ बेंनानै दङ। आसामनि गेजेरजों बुलुं बुथोर दैमाया अरायबो बोहैगासिनो दङ। लोगोआव बेनि दालाय दासा दैसाफोरा बोहैनानै आ आसामनि हादोरफोरखौ हासार गोनां खालामनानै दङ।
औ।
आसामखौ हाजोनि जायगा होननानै मिथिगौ जेब्ला अख्रांङा स्रां जायो अब्ला सा फारसे नायहरनानै हिमालय हाजोमानि महरखौ नायबाय थायो गोसो जायो जेसेबां जों सा जे हाजोमा खाथियाव थांगोन एसेबां हाजोनि महरा मेगनाव गोग्लैगोन आरो आ खौ साबसिन नुगोन रेलगारि एबा म मटर गारिजों गिदिंब्ला नुनो मोनो जेन हाजो बिफां लाइफांफोरा जोंनि उनथिं खारो बे हाजो आरो आग्रा फोराव अरायबो जिब -जुनार, दाउसिन -दाउला जेब्लाबो मिनियै रंजायै थायो। बे हाग्राफोराव बायदि मैया बिबार, फिथाइ, बिफां- लाइफां फरायबाय थायो।
औ।
उदां बोथोरनि समाव जेब्ला बिफां - लाइफाङा गोदान बिलाइजों गोदान लायो समायना - रमायना महर लायो। बिबारा बारो अब्ला आसामनि मिथिंगानि महरा बांसिन नायनो मोजां जायो। बे समाव मिथिंगाखौ गावनि गावसोरनि महरजोंनो गाव बोदोर जानाय बायदि नुयो आरोना नोंथां। आसामनि मिथिंगानि महरखौ बुलुंबुथुर दैमाया- दादों बे दैमाया सा सानजानि ओंखारबोनानै आसामनि हायेन गेजेरजों निजोम गोसायै बोहैगासिनो दङ फारसे जों दैसाफोरा ओ बागुरुम -बागुरुम गुलुंफोरनि गुवार बिखायाब गोसो जा ओ गोजोननाय हाबफैयो। बुरलुंबुथुर दैमायाबो आखाइ फुवारनानै गावनि गुवार बिखायाव
औ नोंथां।
बिसोरखौ बजबनानै लायो।
औ।
खोनादोंनाा नोंथां बेलासि समाव जेब्ला साननि रोदाया रैदुबै आरो बिदाय लायो अब्ला जों नुनो मोनो बुलुं बुथुर दैमाया मिनि खैरोयै जानानै साननि राज राजाजों एबा गाबजों गावनि बिखायाव जिराय होयो। बेनो जादों आसामनि समायना रमायना मिथिंगानि महर। दा आं नोंथां बेनो बे खिनि खौनो फोरमायबाय आङो नोंथांनिसिमबो आङो। ओ मोनसे सोंथि सोंनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
नोंथाङा ओ दा जोङो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै सुबुंफोरा जोथोन लायैआव गोबां बेराम आजार जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांङा जानाय लोंनायखौ लानानै। बेनि सायाव ओ एसे सुंद'यै आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन। अ' आं फोरमायनोसै होनबा नोंथां।
औ औ।
औ दा जेरैबायदि जोंनि आसाम हादोरसायाव बांसिनानो जेनेबा माइ आबादखौ मावो आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ। बे माइ आबादखौ मावनानैनो जों आसाम हादोरसायाव आसाम हादोरसानि सुबुंफोरा बांसिनानो माइ जेनेबा ओंखामखौ जायो आरोना नोंथां।
औ नांगौ।
औ। जेरै आथिखालाव दा बे ओंखामनि बादै गुबुन गुबुन बायदिसिना जाग्रा आदार ओंखारदों नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ।
औ नंगौ।
औ बेनि गेजेरावनो जेरै, चावमिन, मम', बायदिसिना जाग्रा पास्ता, बाहेरनि गोबां ओंखारदों नंगौना नङा होनोबा नोंथां
औ नंगौ‌
औ दानि आथिखाल मुगानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरखौ जानानैनो। गोबां देहाखौ बेराम खालामना लायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ। दा आंनि बायदिब्लाथ' जों न'खरावनो बायदिसिना गोथां मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै जानाया जोबोद मोजां।
औ नंगौ। औ नंगौ नोंथां।
दा जेरैबायाददि जिंखा ओ पथल। लाइ लाफा बायदिसिनाफोरखौ जों न'फोरावनो गायनानै जुदि जायोब्ला। देहाया गोबां थाजिम मोनो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
दा आरो खायफा बायदिया हाथाय बाजाराव बायना लाना फैनानैबो गोबां। बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ लाना फैना जाफायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जायफोराव बायदिसिना बसिना रासायनारि हासार होनानै बायदिसिना गोबां केमिकेल होनानै फाननायफोरखौ लाना फैनानै जाफैनानैबो गोबां बेराम आजार जानायखौ जों नुनो मोनदों नङा मा नोंथां
औ नंगौ नुयो नोंथां
औ आंनि बादिब्लाथ' दा न'खरावनो जेनेबा दुनिया लाइ लाफा बायदिसिनाफोरखौ गायनानै बेफोरखौनो जायोब्ला देहाया जोबोद मोजां थायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बेनि गेजेरजोंनो आथिखालनि मुगायाव दा जाबायदि आं दखायनो बुंखाबाय चावमिन मम' बायदिसिना पास्ता फुसक बायदि बायदि ओंखारदों
औ
बेफोरखौ जानानैनो गोबां बेराम आजार जायो जायनि जाउनाव ओ गोबां बेराम आजार जानाय जाउनाव न'खराव रां रुफानि गोबां जेंनाखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नांगौ नुयो नोंथां
औ बेफोरबायदि बेराम आजार जानानैनो न'खर न'खराव गोबां रां रुफानि गोबां जेनेबा उसुबिदा जानानै न'खर सालायनायावबो बिमा ज गोबां माने जेंनायाव गोगलैयो नङा होनबा नोंथां थां
औ नंगौ नोंगौ
औ बेनि थाखायनो जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जेन बाहेरनि बायदिसिना आदारफोरखौ जायालासिनो न'खरावनो मोननाय बायदिसिना ओंखामफोरखौनो जानानै थाजिम थानांगौ नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ दा आरो बेनि गेजेरजोंनो हाग्रायावनो गोबां रोखोमनि बायदिसिना हाग्रानि मैगं मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बेनि गेजेरावनो दङ थुनथुनि खलम जेरै मानि मुनि आरो बेजों लोगोसे धरमफुल गुथाया गथरा बायदि बायदिखौ जायोब्ला जोंनि देहाया गोबां थाजिम जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नांगौ।
औ बेखिनियानो आरो बेजोंनो गोबां बायदिसिना जाग्रा आदार दं बियो जायफोरखौ जानानै जों सुबुङा मोजां मोजां थाजिम देहा गोगो खालामनो हायो आरो ना नोंथां
ग नांगौ नोंथां
औ आरो बायदिसिना रासायनारि हासार होनायफोरखौ जानानै थ' गोबां सुबुङा बेराम आजार जायो बेखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ
औ मिथिगौ।
औ आरो जानाय लोंनाय होनना बुङोब्लाथ' गोबां बायदिसिना ओ मैगंफोर दोङो दा मैगंफोराव जेरै आलु आरो बेजों लोगोसे बिदिनो जोंनिया मा होना बुङो बिलाहि आरो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ बेफोरखौबो जाजायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो ओ आथिखालाव ओरैबायसा जानानै फैदों बे आथिखालनि सुबुंफोरा जेनेबा बाहेरनि आदारफोरखौ जावानानैसो बांसिन मोजां मोनो नङा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां
आथिखालाव स्कुल कलेजाव थांनाय ग गथ'फोराबोथ' बाहेरावनो पर'था चाविन बायदिसिनाखौ जालाबायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ बेफोरखौ जाना फैनानै उदै सानाय खिनाय जानाय बायदिसिना बेराम आजार जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे एकद माने बांसिनखौ जों नुनो मोनो गेस्टिक जानाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेनि थाखायनो जोङो जिमान हायो न'आवनो मोननाय न'नि ओ जिब-जिबियारि हासारफोरजों जेनेबा ओ गायनाय मैगं-थाइगंफोरखौ जानांगौ नङा हा नोंथां?
औ नंगौ नों थां
जायनि थाखाय जायनि जाहनाव जों गेस्ट्रिक बेराम ओ बायदिसिना खिसावनायफोरखौ जों होबथानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नांगौ
औ दा नोंथांखौ आं फंसे सोंथि सोंनि बेनि गेजेरजोंनो सोंजागोन आ थां
सोजागोन दे नोंथां
नोंथांनि बायदिब्ला जों माबायदि मैगंखौ जानांगौ माने माबायदि मैगंफोरा जोंनि थाखाय मोजां माने नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आंनो एसे
औ हागोन नोंथां ओ दाथ' गोबां ओ मैगं-थाइगंफोरखौनो मुलि होनानै गायनाय जायो। नङा होमब्ला नोंथां जाहाथे जोङो बेफोरबायदि मैगं मुलि होनायखौ गोबां जाया न'आवनो गावबा गाव गायनानै बा ओ न'नि मोखौनि ओ खिखौ गोबोरखिखौ बा ओ न'आव बानायनाय जाबोर जुथुर बेफोरखौ मैगं-थाइगंफोरखौ सेवनाय बेफोरखौ होनानै हासार महरै बाहायनानै बिनिफ्राय
औ
बेफोरखौ मैगं-थाइगंआव होनानै बेनिफ्राय थायनाय फिथाइफोरखौ जायोब्ला साबसिन जायो आरोना नोंथां बेफार दानियाथ' ओ हाथाय बाजाराव ओंखारनाय गोबां मैगं-थाइगंफ्रानो मुलि ओ बाहायजोबनाय रासायनारि मुलि बेफोरनि थाखाय गोबां बेराम जायो देहायाबो आरो बेफोरखौ जानानै ओ मोजांबो मोना बेनि था बेनिखायनो न'आव गायनाय बा जोंनि मिथिंगा बिखायाव मोननाय मैगं-थाइगंफोरखौ हाग्रा-बंग्रायाव मैगं मोननाय मैगं-थाइगंफोरखौ खानानै जायोब्ला साबसिन जायो होननानै आं सानो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ औ
नोंथां जोंनिया समाबो एसे जाबाय ओ दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां आंखौ सोंहरनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय।
औ औ जागोन नोंथां साबायखर गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ गोजोनथों।